हेल औ नोंथां
खोनादों ना
औ औ खोनादों नोंथां
नोंथाङा सम दङब्ला जोंहा सोलोंथाइनि सायाव एसे सावरायनि नामा
औ नोंथां सावरायजागोन दे दङ समालाय
औ औ दे बिदिब्ला आं एसे बुंनोसै नामा
औ औ जागोन नोंथां बुंनाय
ओं जोंहाथ सोलोंथाइ होनोब्ला बयबो मिथिगौ मानि? जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला जोङो मोननै रोखोमै मोननो हायो जेरै ओ फरमेल इडुकेसन बा ओ नन फर
हेलौ
फरमेल इडुकेसन औ खोनादों ना?
औ औ नोंथां एसे नेटवर्क इसु जादों देलाय बुं। होनलाय औ औ खोनादों दे एबार
औ जोंहा सोलोंथाइ होनोब्लाथ जोङो मोननै रोखोमाव जोङो बोखावनानै सावरायनो हायो।
औ औ
जेरैहाय जोंहा फरमेल इडुकेसन बा सोलोंथाइ आरो नन फरमेल इदु अ जोंहा बिदिनो जों फरमेल इडुकेसन होनोब्ला जोङो बबेबा मोनसे फरायसालि बा इनस्टिटिउट बायदिफोराव जोङो माने फरमलि सोलोंनायखौनो जोङो फरमेल इडुकेसन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो।
औ औ नंगौ।
जेरैहाय आरो जोङो नन फरमेल होनोब्ला जोङो ओ इन्स्टिटिउट फरायसालि बेफोरनि अनगायै जों मानि जोंनि सोरबिथिङावनो थानानै जि सोलोङो बा जोंनि ओ बिमा बिफा बा आबै आबौमोननि बा गुबुननि मावनाय दांनाय बायदि बायदि माने खामानि बायदिफोरखौ जोङो माने जोङो मेगनजों नुनानै जि सोलोङो बेखौ जोङो माने नन फरमेल इडुकेसन होननानै जोङो बुंनो हायो आरो। जोङो फरमेल इदुकेसन होनोब्लाथ' जोङो फरायसालिफोराव सोलोंनायखौ जोङो बुंनो हाबाय। जोङो बेफोरखौ जोङो माने गोदोनि समाव फरमेल इदुकेसना माने गोबां खममोन जोंहा माने फरायसालिफोराव सोलोंनायखौ माने गोबां खमानो माने सोलोङोमोन आरो जोङो माने गोबां गोजान गोजानाव थांनानै सोलोंहैनो गोनां जायोमोन। फरायसालिफोरा माने गोबां गोजानाव जायोमोन होननानै बुङो आरो।
औ
थाबाय थांनो गोनां जायोमोन बा सायकेल ओ उनाव साइकेल बोराइजों थांनो गोनां जायोमोन‌। माब्लाबा थाङो माब्लाबा थाङा आरो न'खरनि बिमा बिफाफोराबो माने ओ थाङाबाबो माने जेबो नङा खामानि दामानि मावबानो जायो बेफोरबायदि बुङो मोननो आरो
औ औ
औ बेनिखायनो माने फरमेल इडुकेसन बा फरायसालियाव थांनायफोरखौ माने गोबां खम बिबांनि नुनो मोनोमोन आरो। बा खोनानो मोनो ओ। जोंहा नन फरमेल इडुकेसन होनोब्ला जोङो जेरैहाय जों गोबां गुबुन गुबुन मोननो हायो जेरै जोङो मेगनजों नुनानै सोलोंनाय होनोब्ला जोङो जेरै जेखाइ खबाइ हेबनाय सेन ख'खा बायदिफोर इफोखौ मानि जोङो फरायसालियाव थांनानै सोलोंनो गोनां जाया आरो जोङो जोंनि सोरबि आथिङावनो बा जोंनि आबौ आबै मोन हेबनायखौनो जोङो नुनानै सोलोंनाय जेरै जोङो बायदि माने गियान गावनि गियान आरज फुजिनाय बायदिफोरखौबो जोङो माने जोङो नन फरमेलनि गेजेरजोंनो जोङो सोलोंनानै लानो हायो आरो
औ औ।
नोंथाङा। ओ आथिखालनि औ। फर्मेल इदु इुसन नि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन। नामा।
आथिखालनि ना।
औ औ।
औ आथिखालाव सोलिबाय थानाय। फर्मेल इडुकेसननि सोमोन्दै आरोना। औ जागोन दे नोंथां आं एसे फोरमायदिनि बिदिबा।
औ।
औ दा नोंथाङा होननाय बायदिनो जेनेबा फरमेल इडुकेसना जाहैबाय बेवहाय माखासे। मा होगोन रुल्सफोर थायो नङा होमबा।
औ औ।
जेरै बेवहाय टाइम थागोन।
औ।
फोरोंनायनि टाइम थागोन। बेनिफ्राय इउनिफर्म फम थागोन माखासे बे रुल्स रेगुलेनफोर थागोन ना बेयाव थ'।
औ औ।
दा जों बे सोलोंथाइखौ माने आथिखालाव फरमेल इडुकेसनखौ मोननै बोखावबावनो हायो आरो जों मोनसे। ओ सरकारि आरो प्राइभेट
औ।
बेबायदि मोननो हायो नङा होनोमबा
औ औ।
आ बिदिनो गुबुन गुबुनाव थाबाय थाखो हिसाबै जोंहा गिदिरनिफ्राय फिसासिम फिसानिफ्राय गिदिरसिम बिदि थासि
औ थाखो राननायखौ नुयो आरो
बेखौ नुनो मोनगोन औ जेनेबा जों एल पि सि स्कुल गुदि फरायसा फयसालि होनो ना गुदि फरायसालि गेजेर फरायसालि गोजौ फरायसालि आरो बिथिं फरायसालिमा
औ
जौमा फरायसालि
औ
बेफोरबायदि
औ
ओ आथिखालाव जोङो प्राइभेट आरो सरकारि बिसोर मोननै स्कुलखौ मोननो हासै नङा होमबा दा प्राइभेटाव जोंहा मा जायो जायफोरा माने जोंनि दा सोलिबाय थानाय पेरेन्टसफोरा
औ
मा होनो प्राइभेट स्कुलाव बांसिन फरायसाफोरखौ सोसै नङा होमबा जों बे सरखारि गुदि आं गुदि फरायसालिनि खोथाखौनो बुंनोसै नोंथां
औ औ औ
जोंहा नै साननैसो सिगांसो जोंहा मोनसे आरो खौरां फैदों नङा होमबा नोंथाबो मिथिगौ खोमा बेखौहाय ओ फरायसालियाव जोंहा फरायसाफोर गैयैनि थाखाय माखासे जोंनि बर' बिजोंजों सरखारि जाखानाय सालिया माने मुं दानजानो थाखाय थांगासिनो दङ औ बैफोरबायदि जेंना फोरखौ नायहरोब्ला जोंहा मा जोंनि गासैबो बिमा बिफाफोरा मा खालामदों आथिखालाव प्राइभेट स्कुलखौ बांसिन नोजोर होदों आरो
औ औ
बैफोराव फोरोङोबालायनो माने फोरोंनायफ्रा मोजां माखासे गियानफोरखौ बांसिन आरजिनो हायो फरायसाफ्रा रोंसिनो
रुलसफोरा स्ट्रिक्ट बेफोरबायदि बुङोना जों मोनसे खोथाखौ साननानै नायोब्ला मा नुयो जायफोर सरखारि फोरोंगिरि बिसोरो माखासे दिलेद बि एड टेट बेफोरबायदि पास जानानैसो फैयो नङा होमबा ओमफ्राय प्राइभेट स्कुल स्कुलाव सोर फोरोंगिरिया थायो होननानै बुङोब्ला जोंहा जायफोरा बैफोर एगजामफोराव पास जायाखै ओरैनो नर्मेल बि ए पास एम ए पास जानानै थायो एमेस जे एम कम बेफोरबायदि पास जानानै थायो बिथांमोनासो प्राइभेट स्कुलाव हाबनानै फोरों फैयो
औ
दा बैफोर माबा बैखौहाय पेरेन्टसफोरा माने मिथिना मोना आरो जोंनिया आंनि नोजोराव माने आं बेखौ नुदों आरो आरो प्राइभेट स्कुलावसो माने बांसिन माने गियान गोनां सासे फोरोंगिरिया दंफैयो नाथाय स्टुडेन्टफोरा बेफोरावसो गैया जोंनि समाजाव आं बेखौ मोनसे आंनिफ्राय आं मोनदांथि मोनदों आरो नोंथांनि बायदिबालाय माबायदि सानो नोंथाङा बेखौ खौहाय
माबानिखौ ना
औ जेनेबा बे प्राइभेट स्कुल आरो सरकारि स्कुलनि बेलायाव नोंथाङा माबायदि डिफारेन्स नुनो मोनो आथिखालाव माबायदि फारागथि नुनो मोनो माने
औ नंगौ नोंथां नोंथाङा जि बुंलांबाय बेफोरो सैथो जोंहा माने नोंथां बुंनाय बायदि बिदिनो जोङो आङो बुंनो सानो जेरैहाय जोङो सरखारि फरायसालियाव गथ'खौ फोरोङोब्ला जोङो मोजाङै रोंजोबनो हाया बुजिया बा गथ'आ जा फुंसार जानो हानाय नङा बा गावनि केरियार दानो हानाय नङा होननानै माने न'खरनि बिमा बिफा माने गथ'फोरखौ ओ गावारि फरायसालि एबा प्राइभेट फरायसालियाव स्कुलाव हरो आरो नाथाय साननानै नायोब्ला बे सरखारि फरायसालियावसो माने सायख' बासिख' बा सालिख' सालिख' माने फोरोंगिरिफोरखौ लानाय जायो। साननानै नायोब्ला माने बेयावसो माने रोंसिन रासिन फोरोंगिरिफोरा दङ औ। नाथाय बेखौ जोंनि बिमा बिफाफोरा माने बुजिनानै लाया माने ओ बेखौ माने सानस्लाबनो हाया आरो। नाथाय औ जों लोगोसे जोंहा प्राइभेट बा गावारि फरायसालिफोराव होनायाव जोङो माने गोबां माने डिसिप्लिनफोरखौ माने बांसिन बिसोरो मेनटेन खालामनायखौ नुनो मोनो।
औ।
माने बिमा बिफाया माने बेयाव साबसिन जागोन होननानै गथ' फोरखौ हरनायखौ नुनो मोनो। बेबायदिनो माने ओजोंहा सरखारि फरायसालियाव गथ'फोरखौ फोरोङोब्ला माने बे गथ'खौ माने मोजां जोथोन लाया फरायसालियावबो दोनहैनायखौ नुवा उन्दैनिफ्रायनो माने गाव हारसिङैनो थांबाय उनाव औ एसे फरायसालिया जानगारब्ला गाव हारसिंनो साइकेल सालायनानै थांबाय बेबायदिखौ नुनो मोनो नाथाय गावारि फरायसालि बा प्राइभेट फरायसालिफोराव जुदि गथ'खौ फोरोङोब्ला माने गोबां दाव- दाव खालामनाय जोथोन लानाय बेबायदिखौ नुनो मोनो आरो। उन्दैनि उन्दैनिफ्रायनो माने बेखौ दोनहैगोन दोनहैसे दोनहैनानै बेखौ सानसे फरायसालिया ग'जासिम नेबाय थागोन बिमा बा बिफाफोरा आरो लोगोसे जानो थाखाय बेनो जाग्रा न'निफ्राय बानायनानै लांफागोन आरो गथ'आ जानो थाखायै बा गावनि लुुबैनाय गेलेनायफोर जि बियो बेखौनो होजोबगोन आरो बेनो। नाथाय सरकारि फरायसालियाव फरायनाय गथ'फोरखौबा बेबायदि होनायखौ नुनो मोना आरो। माने गोबां जोङो बेफोरबायदि फारागखौ नुनो मोनो। नाथाय मोनसे खोथा खौ माने नोजोर होनो गोनां जायो बे सोरखारि ओ फरायसालियाव जि गावसोरनो इसेबां रोंखा राखा फोरोंगिरिफोरा गावसोर टेट पास जानानै बायदि पास जानानै बेफोर साख्रि मोनदों। बा बेयाव फोरोंनो मोनदों। नाथाय थेवब्लाबो बिसोर इसोर मानो गावनि फरायसालियाव गथ'फोरखौ होआबालासिनो मानो ओ गावारि फरायसालिफोराव हरो। बेफोरखौ माने नो जोर होयोब्ला माने साननो गोनां बाथ्रा जायो आरो। ओम औ। बेफोरखौ नुनानैबो माने ओ जोंनि बिमा बिफाफोरा माने बिसोरजों खारफानो नागिरो जेनेबा आमोखा ओ फोरोंगिरिनि गथ'खौनो बे स्कुलाव हरदों आंबो बेयावनो हरनोसै। गावबा गावनि स- फराय सालियावनो होआखै बेफोरबायदि माने सावरायलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ नोंगौ नोंथां। बिनि जा- बे बेबायदि जेंना नि जाहोनि सिङाव आंनि मोनदांनाय मोनसे फोरमायथि होनि नोंथां। माने मा होनो।
ओं।
ओ जोंना गोरों गोराफ्रानो गावसोरनो बिदि ओ मा होनगोन गावारि बा प्राइभेट स्कुलाव सोयो नङा होमबा? बा इंलिस मिडियाम बेफोरबायदियावसै नङा होमबा? दा बेफोरबायदिया मा सानो जोंनि गिदिर गोलाव फ्रा। गाव गावनि गथ'आ माने इंलिस मिडियामाव सोनाय लोगो लोगो इंलिस रोंगोन। बा सिमार्टसिन‌ जागोन। गोरोंसिन जागोन।
औ।
नै बेफोरबायदि सानो आरो। जेनेबा बर' बिजोंनि फरायसालियाव सोनाय लोगो लोगो बर' रावजोंल' फरायनो मोनगोन। माखासे रावारि सोलोंथाइ फोरा माने रावारि रोंनाया जेनेबा थासारिनि सायावबो सोनारो नङा होन
औ नोंगौ नोंथां।
जानो हागौ बेफोरनि थाखायनो खोमा आरो। जुदि मोनसे जायगायावनो सासे जे मोनसे जायगायावनो मोनसे रावखौ जेनेबा हमना ला इंलिस रायज्लायग्रा जायगायावनो। दा बायदियाव सासे फरायसा रोननैबा बै फरायसायाबो माने बै इंलिस रावखौ सोलोंनो ला गोन नाथाय मोनसे बर' जाय याव दोनोब्ला बे बर' राव लोंगोन गुबुन राव सोलोंनायाव माने गोब्राब जागोन आरो आरो सोलोंनो गोसो जाया बेबायदि जायोना बिनि थाखायनो जानो हागौ आरो ओ